हेलौ!
औ खोनादों ना नोंथां? औ औ औ।
नोंथाङा ओरैनो दं नामा? नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नों नोंथांनियाव जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ दङमोन नों
जों दा आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ औ।
जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनो होननानै
औ
जोंथ' दा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंनिया गोबां दं जेरै गुबैयै जों थेवब्लाबो जोङो गुबैयै माइ आबादखौनो मावो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांगौ जायो मा होनोलाय बेखौ माइडलि
औ
माइदि्लिखौ जोङो सोमो सोमना दोनो साननैसो सम जेनेबा नार्सारिनिफ्राय लायनानै नङाब्ला न'आवनो थानायखौ न'आवनो थानायखौ सोमनानै दोनो बेनि उनाव जोंना सोमखांनायनि उनाव जोंहाना मा होनोलाय बेखौ जोङो फोथार जेनबा फोथारखौ एवो माइदलि सचमखांनायनि उनाव फोथारखौ एवो फोथारखौ एवखांनायनि उनाव जोंना फोथाराव जेनेबा जोङो फोथारखौ एवग्लिजोबखांनायनि उनाव जों फोथाराव गासै खेबथाम एवो आरोना बेनि उनाव जोंना फोथाराव जोङो दा माइदलिखौ जोङो सोमनायखौ दैखांनानै न'आव साननैसो जेनेबा जोङो न' सिं एबा न'नि बिग फोराव जों बेखौ दैखांनानै दोननाय आरो बेवहाय जों लाइभ बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइ बेफोरजों खोबनानै गाजा बेरो गाजा बेनायनि उनाव जोङो बेखौ फोथाराव लांना फैयो फोथाराव लांना फोखांनायनि उनाव फोथाराव लांना फोखांनायनि उनाव जोङो खोसथिया लासैनो रज'यो ओ जाखांनाय रज'खांनायनि उनाव जोंना फोथार जेनेबा जा जा हायाव जों माइ गायगोन बेवहाय जा जा हायाव जों माइ गायगोन बेवहाय जोङो जा जाहायाव जों माइ गायगोन बेवहाय जोंना मा होनलाय बेखौबो एवग्लिना लायो आगोलथ' जोंनिया जेनेबा मोसौ मैसो मोसौ मैसोजोंसो एवोमोन नाथाय दा जोंनिया समाबो जोंनिया दा जुगाव जौगाबोबाय बेनि थाखाय जोंना बेवहाय ट्रेक्टरजों एवो आरो ना खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा बिगा हाखौ एवनो हायो बेन आरो हा बिगा बिगा एवनो हायो एवखांनायनि उनाव जोंहा गायनो मा होनोलाय बेखौ मो मा खोथियाखौ जोङो फुयो आरो ना हायद्राबाद टिखा लानानै फुखांनायनि उनाव जोंना फोथाराव माइ गायो माइ गायनोबो जोङो जेनेबा दानियाथ मेसिनबो दं माइ गायनाय थेवब्लाबो जोंनिया जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो मानसिखौनो गायनायखौ नुनो बेनि थाखाय जों बेखौहाय हाजिरा टिका खौनो लायो बांसिन हाजिरा टिका लाखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा गायखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा माइआ एसे जौवो अब्ला जौनाय जौखांनायनि उनाव जों बेखौ गायो जौखांनायनि उनाव जोंहा बेनि बेयाव जानाय हाग्रा बा माबाफोरखौ जोंङो माबायो आरोना मायाव जेनबा जोंनिया माइजों लोगोसे गायखांब्ला बेवहाय हाग्रा रजायो गोबां बे हाग्राखौ जोङो फुयो फुखांनायनि उनाव बेवहाय हासार होयो हासार होनानै जेब्ला माइया जौवो अब्ला बेवहायबो आरो जोंनि माइखौ खहा खालामनो गोबां एम्फौ एनला फैयो बेयावबो जोङो बेयाव बेगावबो जोङो बे स्प्रे मारिबावो माइखौ जाहाथे जोंनि एमफौ एनलाफोरा माइखौ गाज्रि खालामनो हाया स्प्रे मारिखांनायनि उनाव जोंना माइया साननैसो थानानै साननैसो थानानै जोंनिया हानो थाखाय थियारि जायो आरो ना माइ हाखांनायनि उनाव जोंना माइखौ माइ हाखांनायनि उनाव जोंना माइखौ माइ हाखांनायनि उनाव जोंना माइखौ जोङो औ माइ हाखांनायनि उनाव जोंना
नआव लाबोगोन
माइखौ जोङो नआव लाबोयो हाखांनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ मिलाव सौहैयो मिलाव सौहैनानै जों बेखौ जे माइरं जायो नङा होमब्ला जोंनिया गुबै आदार ओंखामानो नालाय जों माइरं हिसाबै बेखौ ओंखाम हिसाबै जायो बेनि अनगायैबो जोंनो नांगौनि बारा जानाय माइ खौ जोङो फानहरो फानहरनानै गोबां रां मोनो बे रांजों जोङो नखरफोरखौ सालायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो आरोना जोङो आबाद मावनानैबो नखरखौ सालायनो हायो जेनेबा जोंनि बेमार आजार आव गोनांथि जानाय बे बेफोर आरो माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनो हायो नोंथांनावबो जेनेबा माबा जायखिजाया मोनसे आबादनि माइबाफोर रोंगौथि दंबा गियान दंब्ला एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ दा नोंथाङा माइ आबादनि बागै होनबाय आंबोसे माइ आबाद निनोन नोंथाङा होननाय मथे जेनेबा दा जोंनो माइ गायनो थाखायथ जोंनो दा हाखो नाग्रोगोन न फार्स्टआवनो बे हाया नआव थाब्ला मोजां आरो गैयाब्लाथ बायनो नांगोन आरोना बिगासे सिस्टेमाव
औ
बेखौ दा जोङो बायना लानानै बे हाखौ जोङो मान दायो साफा खालामहैगोन आरोना जेनेबा दा जाबर जुथुर दङबा जाबोरफोर दोङो माने बेखौ साफा खालामनानै
औ
बे हाखौ जों माने ओ हालेवगोन आरो न ट्रेक्टरजों
औ नंगौ
औ बे हालेवनानै बेखौ दोनथ'गोन आरोना फाननैसोनि थाखाय माने हायाव गुरै जानो थाखाय औ दा बेनि उनाव जोंनोथ' दा खोथियानांगोन ना माइ गानो थाखाय
औ नंगौ
बे बिथ अ खैथा माने बिधान बिधानखौ जोङो दा आगेल न'आव दोनदोबा बेबो जागोन ओमफ्राय गैयाब्ला बेखौबो हाथायनिफ्राय बायगोन
आं नंगौ
बायनानै जोङो बेखौ दैयाव माने दसे दिननि थाखाय सोमना दोनगोन आरो ना
औ नंगौ
सोमना दोननानै बेखौ जोङो दस दिन जानायनि उनाव बेखौ माने आखाइजों थिखांनानै दैखौ फुसरनानै हायाव दोनगोन आरो न' ओमफ्राय बेखौ लइ बिलाइ नङाबा थास' जों खबना दोनगोन आरो न'
औ नंगौ
औ होमब्लासो माने बेयो गाजा ओंखारगोन आरो ना औ बे गाजा ओंखारनायनि उनाव जोङो बेखौ फोथाराव लांगोन लांनानै बे फोथारखौ जोङो माने फार्स्टआवनो हालेव आरो हालेवनानै बे फोथारखौ खमान खालामग्रोनना लागोन आरो ना
औ नंगौ
ओ खालिर बिफां नाबा मैजों खमान खालामामलना लानानै बेखौ माइखौ सारना होगोन आरो ना सारना हनि उनाव बे अखानाय सो थानानै बे माइआ जेब्ला माने बिथाना जेब्ला गोजौ जागोन माने अब्ला बेयाव जोङो ओ बेरा होन हागोन आरो ना बोरमाया जायो रखम
औ
बेरा होनायनि उनाव जोङो
औ
ओ माने हासार होगोन आरो ना बेयाव मुलि ओमफ्राय हासार
नंगौ नंगौ
औ ओमफ्राय जेब्ला बे खोथाया जेब्ला फुननो हानाय जागोन नामा अब्ला जों बेखौ हाजिरा होनानै फुगोन फुनायनि उनाव माने मुथा मुथा सिस्टेम खालामोन आरो ना
औ आइटि औ जायखौ आइटि बुङो।
औ बेखौ खानायनि उनाव जोङो ओमफ्राय दोनथनानै खानसे दोननानै माने बे फोथाराव आरो हालैनानै जोङो बे माइखौ गायगोन आरो ना
औ नंगौ
गायनायनि सिगाङाव जोङो बे माने फोथारखौ फोथाराव माने मा होनो आलि होगोन न'
औ
आलि होग्रोन आलि होनायनि उनाव बेखौ जोंङा गायगोन माइखौ माने आं बे आं माने आजिखालिथ' मेसिन जुग न।
आ नांगौ।
मेसिनजोंबो गायनो हायो जोंनि ओनसोलाव बेफोर मेसिना इमान सोलिथ'वाखै माने
औ नंगौ।
बेलेग बेलेगाव सोलिदों माने बियो। औ ओमफ्राय दा बे माइखौ गाख थांनायनि उनाव जोङो बेयावबो बेरा होगोन आरो ना बोरमाया जायो रखम। बोरमाफोरा मोखौफोरा गामि ओनसोलावथ' मोखौ बोरमायाथ' बां-बांद्राय दङ। बेनि थाखाय बेराखौ होनाय जायो आरो न'। औ ओमफ्राय जोङो जेब्ला बेराखौ। थांनाय जागोन अब्ला जोङो दोननानै बेखौ दोनथ'नानै माने सयमा ओरै दोननानै माने दै होगोन आरो नोंयाव।
औ
दैनि गोनांथि जाबा दै होगोन। बिनि उनाव हासारबो होगोन मुलिबो होगोन माने एम्फौ जायोना बेनि
औ नंगौ।
औ ओमफ्राय जोङो बेखौ सेभेन्टि पारसेन बा नाइन्टि पारसेन्टसो मोननायनि उनाव बेखौ जोङो खागोन आरो न'
नांगौ।
जेब्ला जोंङो खासिजों हागोन आरो ना मानसि
खानायनि उनाव बेखौ जोङो। ट्रेक्टरजों बा थेलाजों न'आव लाना थांगोन लांनानै बेखौ मा मारा नागोन।
औ
नानायनि उनाव जोङो बेखौ माइखौ एक्सट्रा ओमफ्राय जिगाबखौ एक्सट्रा खालामना दोनगोन आरो न' ओमफ्राय जोङो बेनि जिगाब अंखारनायदों जोङो जिगाबखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। बे रांजों जोङो न'खरबो सालायनो हागोन बेफोरबायसा ओमफ्राय बे जिगाबखौ जोङो मोखौ बोरमानोबो फि माने होनो हागोन आरो ना
औ आदार हिसाबै।
अ मा मोखौनो होनो हागोन आरो न' आदार हिसाबाव। ओमफ्राय बे मोखौखौबो जोङो फानना होनानै माने रां आरज्रिनो हागोन आरो न'।
औ नंगौ जेनेबा जोंनिया औ। जेनेबा जोंनिया आबाद होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दं जेरै नोंथाङा माइ आबादखौ गोबांखौ बेनि अनगायैबो जोंनिया ओनसोलाव गोबां आबाद जायो आरोना मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथ फ्राव अखानि बिबाङा गोबां बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद जायो जेरै जोङो दा माइन माइनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लांखौ बुंनो थाङोबा जोंनि गेजेरै काक्रेला जेरै आरो माबो होनोलाय बेखौ जोङो खुमब्रा। आरो बेनि अनगायैबो गोबां आरो मेसें बोथोरावथ' दंबावोसो मेसें बोथ बो जोंना बुंनो थाङोब्ला जेरै आलु। बेनि उनाव जोंना सबा-सबाय बेसर। बायदि बायदि रोखोमनि जेरै लाइ, लाफा, कबि बान्दा, कबि अलकबि बिदि गोबां रोखोमनि आबाद एबा गायनायखौ नुयो जों सोरबा सोरबखौबाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बेफोरो आबादफोरखौ बिगायै बिगा गोबां बिगायाव लागै गायो। जायजों बेफोर बिगायै बिगा जेनेबा जोंनि बिगायै बिगा दा गायनाय आबादफोरखौ जोंनिखौ जों बेफारिफोरा जोंनिफ्राय लांख'फायो नङा होमबा जोंनि गामि ओनसोलाव गायनायफोरखौ? जायखौ बिसोरो जोंनिफ्राय एसे जेनेबा खमाव बायना लांना बिसोरो जेनेबा गोबां सोहोर नोगोर सोहोराव लांनानै फानहैयो गोबां बुरजा बुरजा दामाव। औ दे ओमब्ला नोंथां जोंना समाबो थौबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दे ओमबा नोंथां उनाव लोगो मोनलाय